खोनादोंना औ खोनादों दे
अ नोंथाङा मा खालामगासिन दायो?
दिनै दाथ' आं ओरैनो दङ नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दा
नै आंबो ओरैनो दंथ'यो दायो बोथोरफोरा माबायदि बिथिंजाय
अखा हागासिनो दा बोथोरा
औ जोंनियाव गैथ'वा गैनायालाय गैथ'वा जोंनाव
औ
आङो दा नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनखौसो खिन्थानो सानदोंमोन नोंथां
औ देनाय खोन्थानायसाय
जोंनि हादोरारि माखासे बा रायजोआरि फोरबोफोरनि सायावसो सावरायनो होननानै आं नोंथांनिसिम फन खालामनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना औ औ दा नों नोंथांनि गामि बा नोंथांनि ओनसोल फोरावहाय मा मा फोरबो फालिथाइफोर फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना
जोंनि ओनसोलाव जेरै दुर्गा फुजा कालि फुजा माइनाव फुजा आरो हलि इफोरखौ फालिनाय जायो आरो
औ औ
गुबैहाय
औ दा माइनाव फोरबोनि बागैनो फंनैसो बुंनो हागोनना नोंथाङा नोंथांनि ओनसोल बा गामिफोरावहाय माबोरैहाय गाजा गोमजा खुंनाय जायो
माइनाव फुजानि बागै आं एसेबां एथ मोजाङै मिथिया आरोना माने फालियो आरो ना ‌ थाय इदि मा- माबोरै फालिनाय जायो बेफोरखौ नायफेराखै आरो नुफेराखै आरो
औ औ माइनाव औ औ दे बुंलाय औ माइनाव फोरबो माने आं माइनाव फोरबो होननायखौ बांद्राय मोजां हमनो हायासै माने लोखि फुजाखौनो बुंङो नामा मायनाव फोरबो।
लोखि फुजा माने मोनसे जोंनि ओनसोलाव मोनसे जायगायाव दंङ आरोना बे खौ माने माइनाव माइनाव फोरबो हिसाबै फालिनाय जायोमोन लोखि फुजाया दस्रा आरो। आरो जोंनियाव बेखौ मायनाव फुजा बुंनाय जायो औ।
माबायदि समावहाय फालियो? बे माइनाव फोरबोखौ।
बे माइनाव फुजा टाइमावथ' बे गोजां बोथोर जाहैयो आरो नभेम्बर डिसेम्बर बेबायदि समाव फालिनाय जायो आरो बे। फुजाखौ।
बै माबाखौसो बुंदों नामा ओंखाम गोरलै होननानै जे
औ ओंखाम ओंखाम गोरलै जानाय। जानायनि सिगां।
औ औ बै दुब्लि बारियावहाय। माइनाव दैखांनानै लाबोनाय जायोना। माइ हाजेनन्नानै सि गुफुर खोबनानै रुजुननानै खर'आवहाय।
औ औ औ।
बा नोंथां।
औ बिदिनो।
जोंङो बे बे फोरबोखौ माने आघोन मासावहाय फालिनाय जायो। थां आगोन मासाव औ गिबि केस जोङो। माइ हानो माइ हायोब्लाथाय जोंङो बेखौहाय बे माने मोनसे न'खरारि फोरबोआव गोलैयो नामा। न'खरारि फोरबोआवहाय गोलैयो औ औ। न'खरारि फोरबोआव गोलैयो बियो माने उम न'खरफ्रामबोनि माने बे फोरबोखौ फालिनाया। सानसेयावनोबा एखेयैनो जाजोब बा नालाय। बेनिखायनो बि न'खरारि फोरबोआव गोलैयो आरो माने बेयावहाय मा खालामनाय जायो जेब्ला दुब्लि बारियावहाय माइ आ मोनो। हाजानाय जायो अब्ला जोंङो बेखौहाय आनान गसाइनि मुं लानानै न' बेहाय औ न'आवहाय लाबोनाय जायो आरो लोगोसे खासनि थोरसि लानानै थांफायो खासि गंसे लानानै थांङो आरो न'खरनि आइजोफोरा दुगै सो खां लोबस्रां खर' सुनानै खानाया एगारनानै बेखौहाय माइनावबो बेनि मुं लानानै बेखौ हानानै खर'आवहाय रुजुननानै इसिं न'आवहाय दोनफैनाय जायो आरो औ
बे समावनो जोंनियाव बे औ ओंखाम गोरलैबो जानाय जायो नामा न' न'खर न'खर
औ औ औ आघोन मासनि गु अक्ट'आवहाय जानाय जायो आरो बेखौ लाबोगोरो मोन ने लाबोखांनायनि उनावहायसो जानाय जायो आरो औ औ आघोन मासनि गु थारिखनि सिगांबो लाबोनान दोनफैखानाय जायो खिन्थु गु थारिख जानाय लोग लोगो लोगोनो जोंनि बर' माहारिया माने ओंखाम गोरलै खौहाय फालियो आर रो जायो न'खरफ्रोमबो जायो औ बेनिफ्राय आरो नोंथांमोननियावहाय आरो माखासे फोरबो फालिथायाइफोर मिथिबावनाय दंबावो नामा नोंथाङा एसे फोरमायगोन ना?
जोंनि इ ओनसोलाव एथ' बायदि फोरबोथ' गैला जोंनिया मोनसे दङना फोरबो बैसागो आरो मागो बुंनाय मोनसे दङना जोंनिया बेखौ फालिनाय जायो आरो औ औ बेखौ फालिनाय जायो आरो जोंनियाव
औ
मागो बैसागोखौ
औ मा बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरनि गामिया बहुद गोमसारो रंजानाय बाजानाय नङा होमबा नोंथां? जोंना बैसागो खौहाय गोदोनि समावहाय से दानसिमहालागै फालिनायखौ जोङो गोबां सुबुंनिफ्रायनो खुगाजों खुगा खोनाबोदों नङा होमबा नोंथां?
औ नाथाय दानिया जोंनिया सप्तासे फोरखौनो थांला आरो
औ औ औ जेने थेने खुनुरुखैमै माने सान थाम सानथाम औ सानथामबा थायनो जाबाय आरो नाथाय आ आथिखालावहाय खिन्थु बहुद मा होनो बेखौहाय स्टेज औ स्टेज प्रग्राम खालामनायखौ नुनो मोनो जोङो सिगांनि स समफोरावहाय रंजा बाजा गामि गामि हाबहैनाय न'खरफ्रामबो दरफ्रामबो गारियावनो अ गामियावनो ज ज थांनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालावहाय केेन्दा थांलाय लायनानैसो जोङो स्टेज प्रग्रामफोर खालामनायफोरखौहाय जों नुनो मोनो आरो औ दा नोंथांनि बायदिब्ला दा आथिखालनिया साबसिनमोन ना गोदोनिया साबसिनमोन होननानै नों बुंनो सानो?
आङो आंनि मथेबा आं माने गोदोनि बैसागोखौ साबसिन मोनोमोन आरो गोदोयो जमा जमा गासिबो बोराय बुरै सें सेंग्रा सिख्ला जमा जमा न'खर न'खर हाबनानै मागिनाय मोसानाय रंजानाय बेफोरखौ मोजांसिन मोनोमोन आरो दानिया आरो जोंनिया स्टेज प्रग्रामफोराव एसेबां माने इन्टारेस्ट जाला गोजोननायखौ बारा मोनला आरो जोङो।
औ औ आरो मोनसे मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर होयोब्ला नुयो जे जेनेबा सिगांनि समफोरावहाय जोङो गाजा गोमजा न' न'खर न'खर जोङो मागियोमोन मोसायोमोन सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासैबो जों गाजा गोमजा जायै मोसायोमोन नङा होमब्ला? नाथाय आ थिखालावहाय मा जाबाय स्टेज प्रग्राम खालामनाय लोगो लोगो गोबां उन्दैसा फोरा माने औ गथ' उन्दै गथ'फ्रा माने गाज्रि लामाजों आगान सुरांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ
स्टेज प्रग्राम खालामनायाव आथिखालावहाय बोराय बुरैफोरा बांसिन नानो बाहागो लाया ना बोराइ बुरैफ्रा औ बोराइ बुरैफोरखौ जों बाहागो लानाय बांसिनानो नुनो मोना उन्दैसाफोरखौ लाइमोन लाइमोनस्रिफोरखौसो जोङो बांसिन बाहागो लानाय नुनो मोनो आरो औ। आरो जोंना बोथोरफोराबो गाज्रि जायो। स्टेज प्रग्राम लाबाथाय जोंना औ अखा बांखा बारहुंखा औ माब्लाबा सारन्थाइ बे फोरबायदिखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो आथिखालनि समफोरावहाय मानोना जुगाबो सोलायबाय नालाय सैथोआबो खम होननानै बुंनांसिगोन जोङो गोदोनि समाव आरो मास मोनसे गाहाम मोसानाय रंजानायजों सोलिबाबो माने बे फोरबायादि मिथिंगायारि खैदान खैफोदजों मोगा मोगि जानांनाय खौ जोङो नुनो मोनामोन आरो औ नाथाय आ आथिखालावहाय गोबां।
आथिखालनिया जुगजों लोगोसे बोथोराबो सोलायबोबाय।
माखासे माबाफोरजोंहाय जों मोगा मोगि जानो गोनां जानायखौ जों नुनो मोनो। नो आरो। दा गोदोनि समफोरावहाय औ। गोदोनि समफोरावहाय जोंना बैसागोआ संक्रांन्तियावहाय जों मोसौ थुखैयोमोन नङा। औ होमबा नोंथां औ। बेनिफ्राय सेथि सानावहाय। जोङो माने सेथि बैसागुआवहाय जोङो बेखौहाय मानसि बैसागु होननानै बुङोना। मानसि बैसागु औ मानसि बैसागुआवहाय। जोङो आनान गसायखौ सिबिनायजों लोगोसे गेदेरा। उन्दैखौ मान होनाय उन्दैया गेदेरखौ मान। खालामनाय बेफोर सोलियो बेनि। ओमफ्रायसो जोङो गामियावहाय औ औ। गामि दरसेयावहाय जोङो माखासे दैदेनगिरि बा सामलायगिरि थाया होमबा नोंथां। टारि बा गावबुरा बिसोर बिसोरनि नखराव थांनानै बिसो। सोरखौ मान सनमान लाखांनायनि उनावहायसो जोङो रंजानाय हाबाफारिखौ आखाइायाव लायो। नङा होमबा नोंथां बोराय बुरै। गथ गथायाइ ज ग्रोम ग्रोमनो जोङो। मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन सिगांनि समफोरावहाय जोंबो रंजाबोदों रंजाबोनायालाय एसे एनैबाबो एसेबाबो मोनबोदों आरो जोंबो दा नाथाय दासो आथिखालावहाय एखेबारे गासिबो सोलायनायखौ जों ओं सोलायनायखौ नुबोदों आरो
खौ नुनो मोनलिया खम जाबाय आथिखाल जुग आव
सिगांनि समफोराव माने मान बावनायफोरावहाय जोङो आर'नाइ गामसा बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनदोंमोन औ
औ
थै होलाय लायनानै मान बावनायखौ जों नुदोंमोन नाथाय आथिखालनि मु बेयाव हाय माने ओ माबा रां रुफ रुफा होनानैसो माने सनमान लालायनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ रां रु फा होलाय लायनानैसो थाखा फैसा होलाय लायनानैसो औ गय फाथ दै होखासिगोन डाइरेक्ट नो लायजौ बननानै बेनिफ्राय फैसा खौसो होनाय जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलफोराव आरो दा नोंथांनि ओनसोल फोराव बोरै दा नोंथाङा खिन्थालाय एसे
जोंनि ओनसोलावबो औ जोंनि ओनसोलावथ' गय फाथै होनाया खम जाब बाव बाय माने खुुलुमनानै खुलुमनानै ओ खुलुमनानै लोगोसे बे फैसा हरनाय बेखौल' नुनो मोनसै आरो।
औ औ माने बे बिथिङावहायबो जोंना आथिखालनि सुबुंफोरा फैसा थाखा खामायनायाबो एसे इजि जाबाय नालाय। लाय न'खरफ्रोमनियावबो साफ्रोमनियावबो। थाखा फैसाया थायो थानाया औ बेनिखायनो माने उन्दै गथ'फोरा सनमान लाफैयो नोंगौ ओमफ्राय खिन्थु बिसोरो सनमान लानायनि मुंङाव फैजा
फैसा ओं औ फैसा मोनगोन खोमा साननानै थाङो आरो।
औ औ औ औ। ओमफ्राय फैसाफोरसो होनाय जायो नालाय जों गेदेरफ्रानो जुदि बिदि फैसा होदावबा उन्दैफ्राथ' आरो निसय लाखागोन ना बिसोर लानायखौ नुनो मोनो आरो माने सोरबा खम होबाथाय फैसाखौनो हरदिया। बेफोरबायदि होनलायलायनाय जानायखौ जों ओं ओं। खोनानो मोनो। दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय ना। बे खि औ बे। बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
दे गोजोननाय थाबाय।